अ खोनादोंना नोंथां
खोनादों अ अ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि होननानै फन खालामबाय नोंथांनिसिम औ ओ आयदायानो जाहैबाय
औ
मा होनो जोङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायगोन
सोलोंथाइनि सायाव औ जागोन दे
आरो समाजनि थासारि बेनि सायाव जों सावरायनोसै औ सोलोंथाइ होनो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मा होनो गुदिनिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ लानाय नङा होम
औ औ औ
सोलोंथाइ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमबो थाहैबाय जेरै गेलेनायनि सोलोंथाइ लानाय
औ
आरो जेरै बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि नोङो टेकनिकेलनि सायाव सोलोंथाइ लानाय
नंगौ नंगौ ओं
मिसिनारि सालायनायनि सायाव सोलोंथाइ लानाय
औ
बा आबाद मावनायनि सायावबो सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ होनबा थ' नों बायदि बायदि रोखोमनि सायाव सोलोंथाइ लाना अनलि फरायसालियाव ओ ओ औ फरायसालियाव थांनानैल' सोलोंथाइ लानाय बे नङा माने सोलोंथाइया मोनफ्रोमबो जायगायावनो नों सोलोंथाइ लानो मोनफ्रोमबो खामानिनि थाखाय नङा होनबा नोंथां
ओं ओं नंगौ नंगौ
दा आ आथिखालाव आङो गिबियाव हमना ला फरायसालिनि सोलोंथाइखौ बुंहरनोसै
ओं ओं ओं दे
नि सोलोंथाइ होनबाथ' नोङो जोनोम जाजेननायनिफ्राय एल पि स्कुलाव थांनायसिमहालागै थांनायसिमा लागै माने बिमानिफ्रायनो सोलोंथाइ लाजेनो आरो नङा होमबा बिमानि रायलायनाय बिमानि फोरोंनाय बेजोंनो उन्दै समाव जाय समाव जेबो मोन थिया बे जा रायलायदों जा जाहोदों जा बुंदों बैफोर बाथ्राफोरखौनो खोनासं खोनासं रायलायनो सिखायो नङा होमबा गथ' उन्दै समाव सोलोंलाङो सिनि बि नि उननिफ्रायसो ओ एसे देरब्लाथाय फास सय बोसोर जाबाथाय नाथाय गुदि फरायसालियाव थांबाय गुदि फराय सालियाव थांनानै ब'हाय माखासे सोलोंथाइखौ लाबाय सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव गुदि फरायसालिया ओ बारखांनायनि उनाव क्लास सिक्स क्लास सिक्सनिफ्राय एम इ स्कुलाव थांबाय। एम इ स्कुलाव सोलोंथाइ लाहैबाय गेजेर ओ माने गेजेर सोलोंथाइखौ लाबाय बिनि उनाव गोजौ सोलोंथाइ थांबाय ओ हाइ स्कुल ओ नाइन टेन खालामबाय आरो गोजौ सोलोंथाइखौ लाखांनायावनो आरो गोजौ गेजेरारि सोलोंथाइखौ खौ लायबावबाय नङा होमबा हायार सेकेण्डारि लेभेल हाइ सेकण्डारि स्कुलाव सोलोंथाइ लाबाय बिनि उनाव ओरै बारलांनानै आरोखौ कर्स खालामनानै डिग्रि सोलोंथाइ लायो
ओं
हमना ला बि ए बि एस सि बि कम बायदि खालामहैबाय बिनि उनाव आरो खायसे खायसे गोजौआव आरो सोलोंथाइ लाबावो जायफ्रानोखि थांखि दङ' जेरै ओ सोरबाबा बि ए सि खालाम ओम बि मा होनो बि कम खालामबा माबा एम कम बाय एम एस सि खालामबाय ओमफ्राय सोरबाबा मा होनो एम ए खालामहैबाय पिजिसिम आरो अ दा आरो खायसे खायसे गुबुन गुबुन माने डिपार्टमेन्ट गावस्रालांनानै बै डिग्रि खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना गाव गावनि डिपार्टमेन्टाव सोलोंथाइ लाहैयो।
ओं ओं
दा बेफोर सोलोंथाइखौ थाखाबाय आङो दा सासे मोजां
आबादारि जानोबो जोंनो सोलोंथ नांगौ जायो ओ ओ ओ
आबादारि सोलोंथाइ गोनांनि आबाद मावनाया आलादा जायो गोनखोआरि मुगाजों बिथाङा मावगोन आरो गोबां बेबायदिनो बे गोनखोआरि मुगाजों मावनानै गोबां बिगा बिगा हा मावनायनि गेजेरजों बिथाङा गावनि थांना थानायनि राहाखौबो जों खालामना लानो हानायखौ जों दिनै नुनो मोनो।
नुदों नुदों ओं
माखासे ओनसोलफ्राव गोबां बेबाय दिनो बोसोरावनो मानोनो ओ बिस लाख त्रिस लाख माने पन्सास साथि लाखसिम खाहाम मायग्रा दं आरोखि जोंनि आबादारि औ औ दा बेफोरबायदि गोबां आबाद मावग्रा थायो। ओ जोंनि आबादारिफ्रा दा बिनि गेजेराव ओ जोंनि ओ मा होनो बर'फोरनि आबाद मावनाय ओ बिथांमोनहाबो लासै लासै एसे दोनखोआरि मुगाजों बिथांमोनाबो मावनो सोलोंबाय फैहांबाय आरो दा आरो सोलोंथाइ होनोब्ला दिनै मिस्ट्रि नङा होमबा? मिस्थि्रि मावनो थाखायथ' सोलोंनांगौ जायो। दा बेफोर मावनो थाखायब एसे सोलोंनांगौ जायो आरो बेफार फालांगि मावनो थाखायबाबोथ' जों सोलोंथाइ नांगौ जायो माने सोलोंथाय माने फारफ्रोमबो बिथिङाव माने सोलोंथाइ थायोब्ला खोब मोनसे मा होनो मोजां सासे माने मा होनना बुङो नोंखौ मावगिरि जाफुंसार सुबुं जानो हागोन होनबा मावनो हानाय सुबुं
औ
ओंखायनो आङो सोलोंथाइखौ माने फारफ्रोमबो बिथिङाव नांगौ होननानै सानो आरो नोंथां नोंथाङा मा बुंगोन बे बेलायाव?
नंगौ नंगौ माने सोलोंथाइयानो जाबाय जिउ राहा दानायनि गुबै मोनसे लामाथ' बियो नों सासे सुबआनो केजि टु केजि लाहैबाय। बे गुबुन मोनसे बाथ्रा जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नों थांनानै थानाय समाव नोङो साख्रि बाख्रिखौ दोन्थ'नानैब्लाबो गुबुन मोनसे लामा नों दा सोलोंथ आबाद मावनायनि बाथ्रा जेब्ला जों आबाद मावो बेयावबो जोङो गोनोखो फारसे जों आवगायलांनो हायोब्लासो जों आथिखालनि थासारियाव जाफुंसार जानो हायो।
औ
आरो बेबायदि जाफुंसार जानो हायोब्ला होमबा जों मोनसे बाथ्राखौ जों जोबोद गोसोआव लानांगोन जों बे बिथिङाव गोबां नलेज थानांगोन।
औ
आरो गोनोखोनि फारसे माखासे इन्जिनफोरखौ माखासे जि बाहायनाय बेसाद फोर बेखौ जों मोजाङै गेबेङै बाहायनांगौ जायोब्ला होमबा जोंनो बिनि फारसे माने वेल नन वेल नलेज मोनसे थानांगोन आरो बेखौ थानांगौ जायोब्ला जों जेरैखि जाया जोंखौ आदाय खालामनांगोन आरो आदाय खालामनो हायो सो जों बे फारसेयाव जाफुंसार जानो हागोन नोंथाङा जाय बाथ्रा बुंदों मिस्ट्रिनि खोथा कार्पेन्टारनि खोथा आरो बेबायदिजोंबो सासे मानसिया आथिखालनि थासारियाव बे कार्पेन्टार बिथिङाव जोङो नलेज आरजिनानै सोलोंथाइ लानानै बे बिथिङाव जों सांग्रां जानो हायो बिजोंबो जोङो गावनि जिउखौ दानानै लानो हागोन आरो बेबायदिनो फारफ्रोमबो बिथिंआव आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला जोङो जोङो नलेजखौ सोरजिनानै लानांगौ जायोब्ला जों सोलोंथाइखौ जेरैखि जाया लाखानांगोन दा बेखायनो इयुनाव जोङो गावनि जिउखौ फिउचार ब्राइक खालामनायजों लोगोसे गुबुनखौबो जों मदद खालामनांगौ जायोब्ला जोङो सासे सुबुंनो गाससिबो फारफ्रोमबो बिथिंनि जि सोलोंथाइ खौ जों आरजिनानै लाखानांगोन नोंथां दा बेखायनो सोलोंथाइया थांनानै थानायनि गुदिसिन मोनसे बेखौ जोङो मेसेज बेसाद होननानै बुंनो हायो राहा होननानै बुंनो हायो औ बा थांनानै थानाय सुबुंथाय अक्सिजेन होननानानै बो बुङोब्लाबो माने बारा जानाय नङा बायदि मोनो आं नोंथा।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया औ नंगौ। नोंथां बुंनाया सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथाय' जों बायदि बायदि रोखोमाव जों सोलोंथाइ थानाया मोजां नलेज थानायाथ' जोङो माने मास बि जोंनो बेयो नांथारगौ माबा मोनसे से मावनायनि सिगां नों बिनि सायाव नलेज गैयाबा रोंगौथि गैयाबा नों माने जा जायोना हाया बेथ' डाइरेक्ट रोखा बाथ्रा औ आरजिनो हायो दा बेबायदिनो गोबां आथिखालाव हमनानै ला नों दिनै बिजनेस लाइनफ्रावबो गोबां बिथांमोना सोलोंनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना सोलिगासिनो दं नङा होमबा आथिखालावथ' नोङो कम्पिउटार लेपटप नङाबा मोनसे मोजां बिजनेस मावनो हाया।
हाया हाया।
होमबा नोङो मोनसे मोजां बिजनेस मावनो थांबाथाय गिबियाव नों लेपटप कम्पिउटारखौ नोङो सोलोंनाया नलेज था
एकदम नांगोन आं बेसिक नलेजबाबो जोंनो नांथारगौ जायो।
नांथारगौ जायो आरो बियो माने अनलि फालांगि खालामनाय माबा खालामनाय नङा माने आजिखालि माने साफ्रोमबो सुबुंफोरनो माने कम्पिउटारनि गो नलेज थानाया माने मास बि गोनांथार आरोना माने गोनांथार आरो मोनसे मोनसे बुस्थु माने दामाने माखासे गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोराल'सो कम्पिउटारनि सोमोन्दै बा बिथांमोना बाराबा खिन्थु गामि ओनसोलावबो दिनै कम्पिउटार खौ गोनांथि जानानै कम्पिउटाराव मानो थाखाय दिनै माबा मोनसे अनलाइन आजिखालिथ' नों मोनसे माबा मोनसे फर्म फिलआप माबा मोनसे दरखास्ट हैनो गोनां जायोबाथ' अनलाइनजों खालामनांगौ जायो। फ्राय बा माबा मोनसे एप्लिकेसन नों ओ माबा होनो थाखायबाबो नों अनलाइनजोंनो बांसिन ओ खामानिफोरखौ खौ मावनाय जायो बिनिखायनो गामि ओनसोलावबो दिनै लासै लासै कम्पिउटारनि गोनांथिया माने बांसिन जाबोदों आरो
जाबोदों जाबोदों ओम
दानि दिनावथ' कम्पिउटार बा अनलाइन सिस्टेमजोंनो जोङो फ्राय सोलियोमोन बेंकआनो जा माबा मोनसे नों जिर' जिर'सानो दा माबा मोनसे नों एप्लाइ आनो जा बा माबा मोनसे नोङो सरखाररनि अनसुंथाइफोर नागिरनायानो जाया अनलाइननि दारैनो सब फ्राय खामानियानो जाजोबखायो दा बेनि खायनो आं बुंनो साननाया बे आथिखालाव माने साफ्रोमबो सुबुंनो कम्पिउटारनि गोनांथि दङ' होननानै आं सानो आरो आरो बियो नोंगौ आरो जों नायबिजिरनानै नायोब्ला
ओं
आरो जोङो बेखौ जों बाहायनो रोंब्लासो जोङो हमनानै ला जों गोजौ थाखोसि सिम थांनो हागोन दिनै नों गुबुन गुबुन जौगानाय काउन्ट्रिफोरजों अब्लासो जोङो फेरफाथिनो हा हायैगोन माने जुदि जों कम्पिउटारनि नलेज गैयाबा जोङो आथिखालाव नोङो ओनसोलखौ डेभ्लप खालामनाय बा गावखौ डेभ्लप खालामनाय ओ बेयाव माने फुरा जाहैया आरो ओंखायनो कम्पिउटारनि नलेजआ माने मास बि नांथारगौ होननानै आंनि बे साननाय आरो दिनै मुलुग बा गासैबो टेकन'लजिनि नि ओ दारैसो बिथांमोना डेभलप जादों कम्पिउटारनि दारैसो बि डेभेलप जादों बा आबाद बिथिंफोर मावनायाबो आजिखालि सब गोनखोआरि सब टेक्न'लजि जों मावनायखौ नुजोबो नङा होमबा माइ गायनायनिफ्राय लानानै फुनायनिफ्राय लानानै फ्राय माने मेसिन बुस्थुखौनो जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव आरो आथिखालावथ' ए आइ नि मुगा आर्टि आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स गासैबो सब बेजोंनो सोलिगासिनो दं आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बे आयदानि सायाव नोंथांजों रायज्लायनो खोब मोजां मोनबाय आरो आरो उन समाव ओ गुबुन मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायबावनोसै ओ बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय